हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ मा खालामदो नोंथाङा?
ओ नोंथाङा आं दा जिरायगासिनो दं।
औ।
नोंथाङा मा खालामनाय
आंबो जिरायनानैनो दङ।
हेलौ
औ खोना दोंना
थां
आंबो
खोनादों नोंथ दे बुं।
औ माने आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादोंमोन
औ ओं
आं माने मोनसे आयदानि मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ औ मा आयदानि सायाव सावरायनो लादोंमोन बिथाङा?
औ बेखौथ जों आबाद आबादनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
दे नोंथां सावरायजागोन।
औ होनब्ला आबाद
औ
आबादखौ जोङो मा मा बोथोराव मावनाय जायो आरो माबे बोथोराव मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां।
औ दे।
आबाद होनोब्लाथाय जोंनि माने जोंनि थांना थानाय मान जोंनि जिउ खुंनायाव बे बाहायनाय औ बाहायजाबाय थायो माने। बे मोनफ्रोमबो बोसोर बोसोराथ फैबाय थायो। बोसोराव सि से बोसोराव जिनै जिनै दान बे हाय दानाव जोंनि मा होनदो बैसाग यागोनि बैसागो दाननिफ्रायनो माने बैसागो दान जोबनायनि उननिफ्रायनो जोंनियाव मा होनदो जोंनि दैज्लांनि आबाद होननाय बे आबादखो औ जोंनिया मानदो जागायलाङो। आबाद बेखौ जेथो आसार सावुन फादोर बेसिम जोंनियाव मा होनदो दैज्लांनि आबाद जोङो माइ जों माइ गायनाय जायो आरो।
औ
ओ जोङो बे दैज्लांनि आबादखौ मावनोबा जों सोरबाया बैसागोनि उनसिम अखा मोनोब्लाथाय बेहायनो खोथियाखौ फोनाय जायो सोरबाया जेथो मांखो निफ्राय खोथिया फोनाय जायो अखा मोनोब्ला।
औ
आर सोरबाया आसार मांखो आसार बेनियावबो सोरबाया उनसिम हालासेै खोथिया फोनाय जायो आरो बिदि। माने जोङो मोनसे खोद खोथिया खौ फोननोलाथाय जोङो माबायदि खालामनांगोन
औ बेखौ बुंलाय?
थि फोरमायनांगौ नामा बेखौ आं नोंथां खोथियाखौ जोङो सिगाङावनो जोङो बै माइ फिथाइ ना माइखौ जोङो सोमो सोमनानै हरसे हरसेबा बिदि हरनै बिदि सोमगोन आरो ना ओमफाय सोमनानै सिथिया बे गाजा बेरो ओंखारो बेयो बेखौ मा होनदो फोथाराव बे फोथारखौ दुब्लियाव दुब्लियाव मोनसे दब्लायसे ए दब्लायनै बिदियाव बेखौ सिगाङावनो हालेव ग्रोयो। हालौवना लानानै बेखौ मोजां फोमोननानै दै दै सो दै गैयाब्लाथाय अखानि दै दंब्लाथाय अखानि दैजोंनो बाहायनाय जायो आरो अखानि दै गैयाब्ला मिसिनजोबो बाहायनाय नुनो मोनो। बेजों बेहायनो हाखौ फोमोननानै खोथिया खौ मा होनदो हालेवनानै आरो आथिखालावथ' बांसिन सिगां सौजों हालेवनाय जायोमोन नांगोल गोलजों आथिखालाव जोङो टेक हालेवनाय नुनो मोनो। बिदि माने खोथिफ्राय ओ सोरबा ओ से मान्थ माने से दान आरो ना सोरबाया दानसे खावसे बिनि उनाव बे खोथियाखो फुनाय जायो बिनिफ्राय खोथियाखौ फुनानै सोरबाया मा होनदो दहा हानि थाखाय ओ बेलेग दुब्लियाव दो जावाय जावायो आरो ना। दहानि थाखाय सोरबाया आरो हा मोजां आव हा मोजां आव मा माने ओरैबिदि प्लेन हायाव बेहाय माने ओ हालेवनानै मै हो मोजां हालेवबाय मोसौजो जा टेक्टरजों बिदि हालेवनानै मै होरि होनानै बेहायनो गायनाय जायो आरो। बेहाव आइजोफोरा मेक्सिमाम माखासे आइजो सरासनस्रा आइजोफोरा गायनाय नुयो। आइजोफोरा बे माइखौ गायनाय जायो आरो। आरो खायसे सरासनस्रा आइजोनि अनगायैबो माखासे हौवास हौवा माहारि फोराबो खायसे खायसेखौ गायनाय नुनो मोनो हौवा मानसिफोर औ। बिसोरखोबो खायसे खायसेखो गायनाय नुनो मोनो। किन्तु दाम बांसिनानो आइजोफोरा गायो माइखो। बे माइया जाहैयो फाय बेखौ जोंनि मा होनदो दैज्लां भरा आसि जेरै जे- जेथोनिफ्राय जागायना आसार मांखो आसार, सावन, भाद आसार सावनाव बहरा मायखो जोंनिया गायनाय जायो आरो फुनाय आरो गायनाय जायो बिदि। बेयो जाहैबाय दै गिांनि आबाद माने सोरबायासिम आसिन मासोलाग उम आसिन मांखोसिम गायनाय जायो जोंनिया जोंनिया ओनसोल ओनसोलाव फादोरावनो लास खालामो फादोर दानावनो सावन फादोर बेनि लास खालामो सोरबाया दहा दहा हानि जावैना दोननाय खोथियाखो फादोर मांखोरासिं गायनाय फादोर आसिनालासिम गायनाय नुनो मोनो आरो माइसालि माइ होननाय खोनादों न नों बिथांङा
औ खोनादों।
बिखौ बादर दोर आसामाव दानसेमहालागै गायनाय नुनो मोनो दह लाहायाव। दहा आरोना दै थानाय हायाव आरो
औ औ
बे दै दैज्लांनि गोथौह औ आरो मेसेंनि आबाद होनोब्लाथाय जोङो फैनांसिगोन बेखौबो सोरबा सोरबा आसिनिफ्रायनो जागायलाङो जेव होदाम बेखौबो मेसेंनि माइ आबादखौबो बेखौबो आसिनि ओमफ्रायनो सोरबा सोरबाया गोरान सोन दोननाय हायाव बेहाय सबाय सिबिं बेफोरखौ फोनाय जायो। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ आरो बेनि अनगायैबो बिदि सोन दोननाय हा गोजौ उथिया हायाव माखासे मैगंफोरखौबो आसिन खाथिनिफ्रायनो थिखोलांनाय जायो आरो
आरो जोंनि सरासनस्रा नफोरावबो माखासे मैगं लाइ लाफा माखासे खबि बान्दा गबि फुल खबि अलखबि बायदिफोरखौबो माखासे आबादखौ जोङो लाबोफानाय नुनो मोनो। खाथिनिफ्राय खाथिनि दाननि ओमफ्राय जागायनानै जोंनिया फागुन सैथोसिम मोनफैयो। जोंनि मेसेंनि आबादा। आरो बेहायबो मोनसे बो जोङो बेनि अनगायैबो जों आथिखालाव जों नुनो मोनदों जोंनि ओ आघोन फुस फुस दाननिफ्राय फुस मागो दाननिफ्राय बेहाय बर' बर' खोथिया बर' होनो बेहाय एरि बरा औ बे बे बरा माइ एरि माइ होनो जोंनि ओन्सोलाव। बेखौ जोङो खोथिया फोनाय नुनो मोनो दंग दंला बायदि साखाथिनियावथ दै रानो नालाय बेहायनो माखासे खाथि खालायाव सोरबाया बै जाम्फैफोरावनो दैफोरा रानदोंब्लाथाय बेहायनो खोथियाखौ फोनाय नुनो मोनो खना ख-खना बा-बारा बुरजाबो नङा दब्लाय दब्लाय फिसा फिसा खालामनानै बेहायनो खोथिया एरिनि खोथियाखौ एरि माइनि खोथिया फोनाय नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय मागोनि उननिफ्राय फागुन फागुन सैथोसिम बै एरि माइ होन्नायखौ बर' बर' माइ होनोना
औ बरा माइ। जोंनि ओन्सोलाव बरा माइ मावनाय होनो।
जोंनियाव एरि माइ होनो। बेखौ माने गायनाय नुनो मोनो बेखौथ मेसेंआवथ दै दै गैया नालाय बेनिफ्राय सोरबा खाथि खाथानि खाथि खालानि याव थानाय खाथि उम खाथि
बेसर बेसरखौ फोनाय
औ औ बेसरबो फोयो। मेसेङाव बेसर फोनाय जायो।
बिब्दिनो बेसरनि सोमोन्दै आं एसे बुंनोसै नामा?
औ बुंजागोन दे नोंथां।
बेसर बेसरखौ बेसरनिफ्रायथ जों थाव मोन्नाय
थाव मोनो नोंथां औ। नोंथां थाव मोनो।
बेखौबो जों गिबियावनो हालेवग्रोना लानानै जों बेसरखौ सारना होनाय जायो।
औ सारो औ।
औ बेहाय आरो बेसर बिधान बिधानखौ बायना जों बेयाव फोनाय जायो।
औ।
बेयाव बेसरा जेब्ला फिसा फिसा जागोन अब्ला जों बेखौ जानाय जायो। जानाय जायो
जायो जायो औ जायो औ बै बेसर मैगंखौ औ मैगं औ बेखौ औ जोङो जायो।
आरो जेब्ला बेयो। बिसिनि फिसा बाय देरहां देरहां जागोन अब्ला बेयाव जों भिटामिन बा हा बेफोरखौबो होनाय जायो आरो।
औ।
एम्फु एन लाया जायिबायदि आरो।
आथिखालाव नुनो मोनो।
औ एम्फौ एनलाय जायि बायदि आरो। बिफांफोरा एसे गिदिर गिदिर जानायनि थाखाय।
औ।
बिदिनो बेसोरा बिबार बारो बिबार बारब्ला जों बेखौबो जानाय जायो आरो बिबारखौ।
औ।
इनिफ्राय बिदिनो बिबार बारना फिथाइ थायोब्ला जों बेखौ। बेयावनो। नानानै लाबोनानै मिलाव लांबानो जोंनिया थाव। थाव आ। ओंखारो रो।
औ। बेखौथ थाव बेसरनिफ्रायथ। थाव ओंखारो बे थावफोरा जों जोंनि नखरारियाव बाहायोब्ला माबायदि मुलाम्फा जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
माने जोङो मार्केटाव बायनायनिस्राय जोङो ननि थावखौ बाहायनाया जोबोद गोनांसिन आरो देहा। देहा सोलेर। आरो जोंनि बेराम आजारनिफ्राय बारगनोबो हायो।
औ नंगौ।
औ दे होनब्ला नोंथांनाव जोंना। समाबो जाबाय
दे नोंथां होमबा दिनैनि टपिकखौ लाखि दोनथनोसै बे। बेखिनियावनो औ दे